औ खोनादों औ खोनादों खोनायाखै? हेलौ
औ औ खोनाबायदि नोंथां औ दायो बिदिब्ला नों नथां जों जि न' आव अ अमा फिसिनायथ' जायो नङा होनब्ला
औ औ जायो।
बिनि सायावनो जों सावरायनोसै
औ दे सावराय जागोन दे
औ राव ओरैनो अमा फिसियोना फिसिया
औ फियो माने बर'फ्राथ' उम गोबाङानो बिदिनो दाउ अमा फिनानैसो न'खरखौ सालायबोखायो नालाय थ' बयनिबो न'खर न'ख न'खर अमा फिसिनायाथ' थाखा थफायो जोंहाबो फिसियो आरो फिसिनाया
औ
बिदिनो बांद्राय फिया जेनथ' मासे मानै बिदि फियो आरो
औ
नोंथांनिखिले नोंथाङा?
ओ जोंनि न'खर न'खरावबो बेबादिनो मानै माथामसो फिसिनाय जायो बांसिनानो मानै फिसिनाय जायो आरो जोंनि न'खराव बे बेबादिनो नोंथां जोंनो थ' अमा फिसिनांगौ जायोब्ला गोबां आदारफोर नांगौ जायो नङा होनब्ला आ जेरै जोंनाव फुख्रिनांगौ जायो बेनि अनगायैबो जों गुन्दै होयो न नङा होनब्ला बेनि अनगायैबो जों जा थास' बिलाइ बायदिफोर आरो बेनि अनगायैबो जों मैगंनि जि बिगुरफोर बान्दा कबि बा फान्थावानो जा जा जि जों मैगं सनायाव बा ओंख्रि संनायाव जों बाहायो बै मैगंनि बिगुरफोरखौनो जों होनाय जायो आरो रुनानै अ नोंथांनि न'खराव आ बे जा अमा फिसियो बेखौ ओरैनो अ मानि थाखाय फिसिनाय जायो ना अमाखौ आरो माने फिसा जाहोनानै फिसियो ना ओरैनो दाइरेकलि ओ फिसायावनो फिसिनानै गिदिर जानानै दाइरेकलि फानहरो?
अ माने जोंनियाव अमाखौ फिसा जाहोनानै फिसायावनो फानो जेनेबा अ बिदिनो अमा बिमा खौ बिदिनो मा मानै गाहाम लायो आरो। अ अमा फिसाया मास बेयावनो जोंनियाथ गोबां दाम मोनो नालाय। फिसायाव फाननायाव। जोंहा बांसिन रां आरजिनो हायो आरो फिसायावनो फानोब्ला। जोंनिया देरनानै दामफोरा एसे खम जाहैयो जोंहा फिसायाव। एखनबा मासेयावनो ब्रै रोजा बा रोजा गाहाम मोनोना। आरो देरनानै फानोब्ला मासे जोेङो देरनानै जि रोजा गाहाम मोननो नागिरो आरो बिराद खम देरनानै फानोब्ला।
औ नंगौ नोंथां जों उम नियावबो बेबायदिनो फाननाय जायो। आरो जोंनि जा बर' आइजो फोराथ बांसिनानो न'खराव अमा फिसिनानैनो अ जा न'खरनि आंखाल बेखौ सो फोङो नङा होन
औ सोफोङो।
औ आरो बे अमाखौनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा बर' आइजोफोरा बें होननानै साननानै लायो आरो। मानो होनबा नों बे रांखौ जेरैहाय बेंकाव दोनथुमो जमा खालामनानै नै दोनो बे अमायावबो बर' आइजोफोरा माने आदार जाहोनानै माने फैसा खौ जमा खालामनानै दोननाय बादि जायो आरो औ बेबादिनो बर' आइजोफोरा बे अमाफोरखौ फाननानै ओ न फोरनि जा आंखाल जा बेमार आजारानो जा बा गथ'फोरनि फरायनायानो जा बा जानाय लोंनाय जि आंखाल नुजाथियो ओ बेफोरखौनो फाननानै बर' आइजोफोरा न'खर खुङो आरो
दा नोंथांमोखै ओरैनो अमाया अमाखौ मा मा ब्रिदखौ लायो?
ओरैनो जोंनिथिंथ' नोंथां बे अमाखौ ल केल जि अमा खौनो लायो आरो बेबादि जा बिजि होनानै फिसिनाय आ बेफोरबादि खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो थाङा जोंनियाव माने बांसिनानो बे जि बिजि होनाय बेखौ बाहाया ना थाय बे अमानो जि मोनसे आदार जि भिटामिन होयोना बेस सापर दाना होननानै बुङो जायखौ औ बे खौ माने बांसिनै जोंनियाव अमाफोरखौ देरनो थाखाय ब ओ बाहायनाय जायो आरो होनाय जायो बिस जोनो आदारखौ बिनि अनगायैबो जोंनाथ' अमानि जाखि दङ बे थ' नानि आदार महरै बाहायजायो नङा होनब्ला ओ बेखौ माने न'ख जोंनि बर' न'खरफोराव आरो बेयो जा पा कानि मोनसे ग-गलार होननानै बुङो जायखौ बेबायदि बाहायना नै ओ बेनि जा मानि खि बेफोर खौ मोजाङै सुस्रांनानै माने हा हराव बे फुख्रियाव माने खोख्लैयो आरो
नोंथांमोननियावलाय
जोंनियाव बेफोरबायदि बाथ नुनो मोना आरो ओरैनो नआव फिनाय बिदि खारामफोरनि बिदि न बानायनानै दोनलानांगौ आं बारा आइदिया गैया अमा
औ नंगौ नोंथां आरो आथिखालावथ बे अमाफोरखौ गोबाङावनो जा फोरबोआनो जा बा हाबा हुखायानो जा बा सारादुआनो जा गोबां बाहायनाय जायो नङा होनब्ला आरो जोंनि जा बर' नि फोरबो होननानै बुङोब्ला बा साहाबा सारादुबाथायब्लाथ' जोंनो बे अमाखौ नां थारगौ नङा होनब्ला जोंनि औ जोंनि गामियावहाय जेब्ला बे हाबा जायो आरो अब्ला बांसिनै अमा खौनो होनाय जायो अमा बेदरखौनो औ मानो होनबा बे अमाजों जोंहा बर'फोरा बा हाबाफोरा सारादुफोरा गोबां सोमोन्दो दङ आरो
औ
औ बेनि अनगायैबोथ' नोंथां बे अमा बेदरआथ' आथिखालाव गोबां दामफोरा बांदों नङा होनब्रा बेनि अनगायैबो अमा फिसानि बेसेनाबो गोबां बांनो हमदों ओ जानायै सुबुंफोरा बांद बांद्राय जानो हमदों गोदोथ' जोंना बांसिनै बर'फोरासो अमा बेदर जायोमोन अमा बेदर जाग्रा हारि होननानै बुङोब्ला बर' हारिखौनो बांसिनै मिथियोमोन नाथाय आथिखालाव बर' हारिनि अनगायैबो बो गोबां हारिफोरखौनो माने जानायखौ खौबो नुनो मोनसै आरो औ आरो आथिखालावथ' गोबां नुनो मोनो नङा होमब्ला अमा बेदर खौ जों बायदि रोखोमनि संनानै जानायखौ नुनो मोनो
अमा बेदरखौ जोङो फाजा एवनानै जानाय जों गोबां अनला ओंख्रियावबो होनानै जायो बेजों लोगोसेनो जों बायदि बायदि बिदि ओ मैगंफोर होनानै जायो खायसेयाथ' ओरैबायदि बुङो अमा बेदरजों माने मैथाजों संनानै जायोब्ला जोबोद गोथ थाव जायो होननानै
औ ओ नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदोंमोन
औ औ
सोंनो हागोन ना औ नोंथाङाथ' अमा बारै एसे बांऔ माने नोंथाङाथ जसे अमा बेनि बारै एसे बांसिनै मिथिगौ हिसाबै जेब्ला अमाया बेराम जायोना अब्ला बेफोरखौ फाहामनायनि माबाफोर मेदिसिन फोर दं नामा नोंहा खिन्थानो हागोन ना
नोंथां बेबादि जेब्ला अमाया बेराम जायो अब्ला थ'बेबायदि मेदिसिन सिन होनायबो नुनो मोनदों नाथाय खायसे खायसे अमाया मेडिसिन होयोब्लाबो माने फा-गाहाम जानायनि बा मोजां जानायनि लामायाव फैया आरो जायनि जाहोनाव ओ माने थैनायखौबो नुनो मोनो औ
माने मेडिसिनफोरनि मुंखौ मिथियोब्ला एसे औ
औ आंथ' नोंथां बेबादि ओ मिथिनाय जाया माने जि मेडिसिन बाहायो बेनि सोमोन्दै नाथाय जा मेडिसिन होयो बेखौ मिथियो आरो आङो
अ खोन्थानो हागोन नामा मेडिसिनखौ
अ' नोंथां आं मेडिसिननि मुंखौ मिथिया
अ माने जोंनि ओरै जोंनि जायगाखै गोबां अमानि बेरामनि जाहोनाव गोबां अमाया थैनानै गोबां नखरखौ बिराद खहा खालामलाङो नालाय बेनिखायनो एसे मिथियोब्ला मोजां जागौमोन आरो
औ औ नंगौ ओ मिथिनायमोनब्ला आंबो खोन्थानो हागौमोन ओ नंगौ नोंथां ओ बेनि अनगायैबो थ' जोंहा जि ओइ अमा बेदरफोर दङ बेखौ माने गोबाङानो गोबां रोखोमै संनानै जायो आ खायसे खायसे आरो बे जि जोंनि ओ थास' बिबारफोरजोंबो जायो आरो थास बिबारजों लायनो अमा जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै बुङो बेनि अनगायैबो आरो हाबा फोरावबोथ' जोङो अमाखौ ओ संनानै जानायनि अनगायैबोथ' जोङो सुपारि होननायबो जायो नङा होमबा जायखौ जों आथिं खर' होननानै बुङो औ बे खौबो जोङो थै होफादेर नानै एवनानै जायो नङा होनब्ला
औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो अमानि सोमोन्दै मा मिथिबावोना खोन्थानो हागोन नामा
अमानि सोमोन्दैथ' माने जोङो बिदिनो आरो अमाखौ जों जानायावल' बाहाय जानायावल' बाहाया माने अमानिफ्राय जों अमाखौ फिसिनानै जों न'खर सालायनायाव गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरखिनियानो आरो
औ नंगौ नोंथां आ अमा फिसिनानै जोङो न'खरनि जि आंखाल ओ जों बेखौ सुफुंनो हायो औ ओ बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो सारादु खुङोब्ला बे अमाखौ औ बाहायना बाहाया
मा होनदो बुंफिनना
नोंथांमोननियाव बे सारादु हाबाफोराव अमाफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जायो ना जाया
औ बाहायनाय जायो बांसिनैनो बाहायनाय जायो हाबाफोराव बांसिन बाहायो नाथाय सारादुआव बिदिनो अमा औ एसे खम बाहायो आरो नाफोरखौ होयो
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि जा सावरायनाय अमानि सायाव बेखौ एसेयावनो लाखि किनोसै नामा
औ दे जागोन दे